हेल'
हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ अब्ला जों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनाय नङा होमबा दा बे बे आयदायानो जाहैबाय माने बर' हारि दा बर' हारिया मा बेखौ लानानै जों सावरायगोन औ बर'फोरनि माखासे संसार जानायनि बागै बा बर'फोरा मा बबेनिमोन मा होनो बेखौ
औ
अब्ला आंनो जागायनोसै नामा नोंथां गिबियाव औ जारिमिन नंगौ औ दा बर' हारि होनोबा बेहा मोनसे खोब आइडेन्टि थानाय मोनसे हारि जाय हारियाव माने सिनायनो हानाय मोनसे लामा दङ' दा गाहायै बे हारिनि जागायनायखौ नायोबा जोङो थिब्बत मंगलिया निफ्राय जों फैदों होननानै मिथिनो मोनो जेराव जोङो आथिखालाव दाब दाब जायगायाव आसामनि अनगायै बर'नि माखासे दालाय हारि बेफोरखौ मोननो थाङो जेरै नेपालाव माखा माखासे मोननो हायो वेस्ट बेंगलाव माखासे मोननो हायो आरो जोंनि आसा आसामनिनो माखासे साखाथि फाखाथि थानाय हादरसा जेरै ओ नागालेण्ड बेफोरबायदि हादरसाफोरावबो मोननो हायो आरो जों ओरै खोलाहा थानाय गवालपारा ओनसोल औ औ दा बेबायदिनो माने बे हारिया आथिखालाव जों गाहायै मैखोम थानाय हिसाबै ओ जोंनि आसामावनो बुंनांगोन आसामनिनो ओरै सोनाब फिसा खनाजों थानाय जायफोर हा दं बेसोराव मैख खोमै रायजो जागासिनो दा बे हारिहा माने माखासे सोदोम स्रि गोनां हारि होननांगोन मानो होनोबा बे हारिफ्रा जेरै जों बुंनो हायो गाननाय जोमनाय दङ गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोङो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो थाखाय मा होनो राव दं जेराव राव गैयाब्ला मोनसे औ राव जेराव राव गैयाब्ला मोनसे ओ सासे मानसिया गावनि गोसो सोनि साननाय बा गावनि मावनाय बेफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हाया दा बेनिखायनो बेबो मोनसे मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार बाहागो
औ
बेबो दङ बेजों लोगोसे जों मोननो हाबावो माने बे हारिफोरा गाहायै थांनानै थानाय जिउला राहायानो जाहैबाय आबाद मावनानै जानाय दा आबादखौनो बिसोर गाहाय हिसाबै जोङो आथिखालावबो आबादजोंनो सोनारनानै दं गोबाङानो आरो गोबाङा एसे एनै सोलायबाय दा बेनिखायनो जोङो रावखौ लानानैनो एसे बांसिनै सावरायनायनि दा
औ
रावा जोंहा मोनसे गुबुन हारिया जेरै रायलायनानै गोसोनि साननायखौ फोरमायनानै गुबुना मिथिनो हायो बा जिखुनु माबा सोंनायनि फिननायखौ जों मोननो हायो बेनो राव जाहैबाय दा रावखौनो जोङो ओ जों सिगां समाव लिरनाय ओ औ खोनादोंथों लिरनायनि मोनसे गैयामोन दा बै समाव जोङो रमान स्क्रिप्ट जेराव इंराजि नाथाय
औ
बिनि बेनि माखासे ओ लिरनाया रमानाव जेनेबा लिरनाया इंराजि आखरानो खिन्थु बिनि सुर बा बे ओंथि दिहुनन्नाया बर'नि बेफोरबायदि जायोमोन दा बेखौ जोङो नाजादोंमोन रमान हांखोखौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ गनायनानै लानो हायैनिलाय भारत सरकारनि नाइनटिन सेभेनटि इटि फाइभ इन्दिरा गान्धीनि माखासे समाव थाबैनो नोंसोरो मोनसे सायख'नानै लानांगौ बिदि नारसिननायाव जोंनि माखासे मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना ओ मा होनो देब'नागिरि हांखोखौनो माने सायख'नानै लादों आरो आथिखालाव बर' हारिया लिरनायनिबो हांखो दङ दा बे लिरनायजोंनो जों माखासे आथिखालाव फरायनो हायो बिजाब फरायनो हायो बिजाब लिरनो हायो बेजोंनो जों माखासे मुलाम्फा लानो हायो आथिखालाव जों जेरै साय ब' एकाडेमिफोर बायदि बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय जों आजावनानै बा बिनिनो जोंनि हारिनि थांनानै थानायनि सोदोमस्रि बिजाब लिरनानै म माखासे ओ मानसिफोरनो जों खोन्थानो हायो होननानै बुंनानै लानांगोन आरो
दा रावाबो दङ बेजों लोगोसे जोंहा बे हारि हारिया मान जेरै फोरबो रंजानो थाखाय फोरबो दङ बैसागु दा बि बिदिनो आबादारि गाहाय हारि हिसाबै जोंहा आबादजोंनो माखासे फोरबोफोर दं जेरै ओ जोंहा हाल जांख्राखौ लानो हायो बेनिफ्राय खाथि गासा खारति गासाखौबो लानो हायो ओंखाम गोरलै आरो बेनिफ्राय जों जेब्ला माइ खौ मोनगोन थारनानै जयैनो जेरै मागो बेहायबो फिथा सिथाव जानाय नेमफोर दं बेफोर जोबोद खुब जोंनि हारिनि थाखाय रायखांनाय आरो
उम
रंजाथाव फोरबो होननानै बुंनानै लानो हायो
उम
जों मोननो हाबावो बे हारिया आथिखालाव माने मावनाय दांनायजोंल' माने आबाद मावनानैल' थाबथानानै थायाखै माखासे
उम
माखासे जिउनि थांनानै थानाय राहायावबो जों गुबुन गुबुन लामा लानानै खामानि मावदों होननानै बुंनो हायो जेरै फालांगियारि बिथिङावबो बर'फोरा आथिखालाव जौगाबोगासिनो जेरै फालांगि होनोबा सि दानाय सि फाननाय बेजों लोगोसे जेरै
उम
आबादनि बिथिङावनो माखासे फालांगि खालामनानै जोंनि मानसिफोरा संसार सोलिगासिनो दा नों नोंथाङाबो माखासे फोरमायनो हागोन बर' हारिनि माखासे
औ दा जेनेबा बर' हारि बर' हारिया मोनसे राव हारिमु थानाय बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे हारि
दास जोङो बर' रावाहाय जेनेबा जोंनि दाइनथि हायावबो सोसनजानाय राव नङा होनब्ला माने
नोंगौ
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ औ दा जेनेबा नोंथांबा जेनेबा बर' हारिया सिगां टिप बट बरमा बा मंगलयानिफ्राय फैनाय होननानै जोङो मोन्थि मोनो
दा बर'फ्रा सिगां माने मा फैयै फैयै जोंनि बे बुरलुंबुथुर सेर सेर सेर सिगां सिं रायजो जाग्रोदोंमोन होननानै जोङो मोनथि मोनो आरो दा बिदिनो माने गोदोनि मानसिफ्रा मा बिदिनो जमा जमा थानानै रायजो जाबोदोंमोन जेराव आबाद मावनो बा जानो लोंनो सुबिदा दंमोन बेफोराव बिसोर जमा जमा थानानै रायजो खुंबोदोंमोन नाथाय समजों लोगोसे बिसोरनि माने मा बिसोर आबाद खालामनो जिहेथु रोंगौ बे आबाद खालामनोआवहाय गोबां जायगानि गोनांथि जानायनि जाहोनाव बिसोर माने गोबां फोरसा फोरसि दाब दाब जायगायाव थांनानै बिसोरो रायजो जाब दों आरो बेनिखायनो जो बर' खौ माने गोबां गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंबाय नेपालाव वेस्ट बेंगलाव बिदिनो गोजान गोजान जेरै कार्बि आलंफोर माने गोबां जायगायावहाय गोसारनानै बर'फ्रा रायजो जाबोबाय आरो दा राव राव होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गावनि असे बिमानि राव दङ मानो होनबा गासैबो हारि फोरानो गावनि मोनफा मोनफा राव थायो जि राव जोंहाय जोङो गुबुन मोनसे रावजों जेरैबायदि गावनि गोसो गोसोनि साननाय हनायखौ गुवारै बारे बा स्रा स्रायै फोरमायनो हाया नाथाय बै बैफोरखौ जोङो गावनि बिमानि रावजों जोङो फोरमायनो हायो दा बिनिखायनो माने मा मोनसे रावा मोनसे हारिनि थाखाय जोबोद गोनां आरो राव थानो नांगोन होनोमब्लासो जोङो बा सिनाय जागोन दा जोङो ओ गुबुनाव जों गुबुनजों सिनायजानो थाखाय जोंनि हारिमुखौ खौबो नांगौ जायो मानो होनबा हारिमुवानो जोंनि नि मोनसे हारिनि आयना बायदि जोङो हमनो हायो नङा होमब्ला माने मा नोङो जानो हागौ मोनसे हारिया राव जेनेबा नोङो रावखौ जोङो गुबुन रावखौ सोलोंनानैबाबो जोङो गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन नाथाय जोंनि हारिमुवानो जोंहा हारिमुवानो गैयाब्ला माने जोङो मानोना गुबुनजों सिनायथि जानाय नङा आरो जेरै जोंनिनो जोंनि गाननाय दख'ना जोमग्रा बा हौवाफोरनि गाननाय गामसा आरो आर'नाइ नङा होनना दा आर'नायानो माने बर' हारिखौ माने गोबां सिनाय होजादों आरो जे बे नंगौ बे आर'नाइ बेयो मोनसे माने मोनसे हारि दङ बे हारियानो जादों बर' हारि बे बर' हारिनि मोनसे बे मा मा हारिमुनि मोनसे फालि आरो फालिबो बुंनो हायो बा आर'नाइ आर'नाइ नामा जिहेथु जों बे आर'नाइखौनो बुंनो हायो आरो जेराव जोङो ओ जेरै बर'फ्रा मिथिंगानि गेजेराव थायोमोन नङा होनब्ला आरो जोङो सल'फ्राव मोननो हायो जे गोदो मा ओरैबायदि सि दायोमोन माने माने बर' हिन्जावफोरा जेराव ओइ माने मा होनो दंफां लाइफांनि बिबार बिलाइ बेफोरखौबो जोङो जिनि आगर होयोमोन आरो दाउसिन दाउला जेरैबायदि बिरबाय थानाय दाउफोरनि ओ सल' बाथाफ्राव मोननो थाङोना जेरै बिरबाय थानाय दाउ होननानै ओइ नै माबा दाउ बिरबाय थादों होननानै बिदिनो जियावहाय आगर होयोमोन होननायखौ जोङो सल'बाथाफ्राव बा खुगा खुगा बेफोरखौ खोनानो मोनदों आरो आसागि बैसाग सागि औ औ बिसोरो माने जे गोबां जि दायोमोन जाहैदों आरो दा बि बिदिनो बिसोर ओरैबायदि माने आखा फाखा माने जि दानायाव जे बिरबाय थानाय दाउफोरखौनो बिसोर नायनानैनो बिसोर आगर एरनो हायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो।
नोंगौ।
दा बे जाहैबाय जोंहा हारिमु लोगोसेनो आरो दा हौवाफोरा गाननाय गाम गामसा नङा होनब्ला गामसा गानो बिसोरो दा बेफोरखौबो गावनो दानानै लायो थिग बेबायदिनो माने मा बर' हारिमु हारिया मोनसे माने गावनि राव दङ हारिमु दङ माने गोबां जोङो बुंनो थाङोब्ला मोनसे धोनि धोनि हारि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
नंगौ नोंथां।
औ दा आरो जों जोंनि रावजोंनो जों फरायनोबो हायो जों लिरनो हायो दा नोंथाङाबो दहायनो बुंलांबाय जे जोंहा नाइनटिन सेभेेनटिफाइभावहाय जेरैबायदि रमान हांखोनि मोनसे माबा जादोंमोन नङा होनब्ला नाथाय बेखौ माबा मोनसे माबाफोर जाहोननि थाखाय बेयो गनाय जायासै नाथाय बिनि गेजेरावबो जोङो देब'नागिरि हांखो खौ जों मोनबाय जायजों जायखौ जोङो बुंनो हायो बे जोंनि हांखो बा जोङो बेजों गावनि साननाय हनाय गोसोनि साननाय हनाय फरायनाय बायदि रोखोम जोङो सानस्रिफोरखौ जोङो जायनि गेजेरजों लिरनो हायो। बेनो जादों माने मा जोंनि देब'नागिरि हांखो।
दा नोंथां समाबो जाबाय अब्ला दोनथ' जासिगोन नामा?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ औ दे।